औ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनानादों नोंथां।
औ खुलुमबाय गोजोन ह फोरनि गोजोन गामला गाहाम हामलायनायखौ जासिहग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन हर
औ आं दा नोंथांजों दान्दिस से सम माने आबादनि बागै सावरायलायनो लादों आरोना नोंथां।
औ औ औ जागोन नोंथां।
जोंहा
आबाद बुङोब्लाथ' गासैबो आबादखौनो बुंनाय जायो।
औ
जों दा माने मा मा आबादखौ माब्रै मावो बेनि बागै एसे सावरायलायनो सानदों आरो माइ आबादनि अनगायै माइ आबादखौथ' जों गोबाङानो मिथ थिखागौ माबोरै गायो माबोरै फुयो? बेफोरनि बेखौ मिथिखायो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद दं जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला दा जों आनार'सफोरखौ माबरै गायो बा खुसेयाफोरखौ माबरै गायो बेफोरनि बागै आरोना। दा जेरै जोङो आनार'स खौ थ' जोङो माने बारिफोराव माने आनार'सनि खर'खौ थुना होब्लानो थाङो नङा होमब्ला? औ आरो बे खौ थांनायनि उनाव जोंहा आनार'सआ गोबां बारायो। बारायनायनि उनाव जोंहाद माने फिथाइ थायो। फिथाइनि सायावनो आरो बिलाइ रज'यो।
औ
खिलियो आरो आनार'सखौ जा ब्लाथाय जोंहा माने बि बिलाइखौ आरो उनाव नेक्स्ट माने गायना दोनफिनजायो आरो जोंहा।
औ नोंगौ।
आरो जों नुनायाव आनार'सखौ माने बारि गय बारि गेजेर गेजेर गोबां गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि। बि साया सिं जायगाफोराव गायनाय सौ
औ नंगौ
बो गायो
ओं
बेफोरबो जोबोद जोंहा माने न'फोरावनो गायनानै जों माने गोबां गायोब्ला माने फाननानै राङा खावरि खामायनो हायो आरो औ आरो आनारसखौबो जों माने ओ ओ खुसेरखौबो जोङो माने बिदिनो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबनानै जानो लाबाय आनारस ओ खुसेरखौ जोंहा माने दैफोराव माने ओइ बिजौखौ खुसेरनि बिजौ खौ दैफोराव थुना होब्लानो जोङो थांनायखौ नुनो मोनो खुसेरखौबो आरो बिदिनो गोबां खुसेराबो बिदिनो बारायलाङो आरो दिनो गोजौ जानानै जों बेखौबो माने रांखावरि खामायनो हायो आरो बेजोंबो माने आबाद खालामनानै औ जों खुसेरखौबो माने बे बिजौखौ गायनाय जायो जाखांनानै गुदि खौसो जायो नालाय जों बिदिनो जोङो बे खौबो मोनसे बिजनेस बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो फानलायनाय बेफोरदि माने गुबुन गुबुन जायगायाव हरलायनो हानाय बेफोरबायदि माने फाननानै रां खामायनो आरजिनो हायो जों जों बेवहाय गायनो थाखाय जों बेखौ दै होबाय थानांगौ नङा होमब्ला जोंहा दै जायगायावसो खुसेरखौ रज'नायखौ जों बांसिन नुनो मोनो माने थुना होबानो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
औ बिदिनो जोंहा दा थालित बागान बेफोरबायदि खालामनायखौबो जों गोबांखौ नुनो मोनो। थालित फुलि खौ गायनानै बेयाव एसे हाखोस्रोनानै बिदिनो- देरहोनानै जों माने थालिरनि खेथि खालामनायखौ गोबां नुयो आरो। आरो थालितनि बे रजे देरनायखौ नाथाय हाफायनाय जायो माने बिफाङा दुलबुर जानायनि थाखाय बेखायनो थालित बागानाव जों थालिरखौ बांसिनानो फांसे फांनैल' दोननाय नुनो मोनो मोनसे गायनाय जायगायाव थालिराबोथ' गोबां बारायो खौ माने हाफायना गारनाय बेखौ नुनो मोनो आरो जों। थालिर फिसा फिसाखौ औ। बिदिनो जों माने गोबां खेथि बेफोरबायदि माने जाग्रा फिथाइ सामथाइ जेरै बिदिनो गोबां खेथि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
औ जोंहा जानायाव आलुफोरखौबो जोङो गाजा बेरनाय आलुफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो आलुखौबो गायनो थाखाय जोङो हालेवना लाग्रोनांगौ। हालौखांनायनि। जोङो एसे हाखर हाखर खालामनानै बेखौ गायो। गायनायनि उनाव। जोङो उनाव हा खोनाय होनायखौबो नुनो मोनो।
औ
औ बिनि उनाव। जोङो मास मोननै। फ्रावनो आलु खौ जों बेदर थांनाय खौ नुनो मोनो आरो रज'नानै औ नोंथाङाबो दा एसे फोरमायनो हागोन नामा जों मा बिफांखौ माबोरै गायो माबोरै माने खेथि खालामो बेफोरनि बागै एसे
औ हागोन नोंथां औ। गोजोन मोन निखनो आङो बे समावहाय बेखौनो नोंथांजों सावरायनो थाखाय जोङो मा मा खेथि खालाम बेनि सोमोन्दै सावरायनो ज नासै ज
औ
बा आबाद जोंङो आलुखौ दायो जोंहा गायनायनि सिजोनाबो सबाय आलु गायनो थाखाय जोंहा दायो अक्ट'बर मासावहाय जोंङो आलु गायो बेबायदिनो जोंङो आलु जोलैखौ जेब्ला जोंङो न'आव लाबोगोन लाबोनानै हाय जोंङो सिगांग्रो जोङो जोंनि गायनो गोनां बे जि जायगायाव आलु गायगोन बिनि हाखौहाय जो सिगांग्रो मोजाङै मोजां मैग दै खालामनानै बेखौ रेडि खालामनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय जोंङो आलुखौ गायनो थाखाय जोंङो आलुखौ बेबायदि खिलि हरनाय मैगं गायनायबो जों नुनो मोनो नाथाय जोंनिजोंहाय आलुखौ हावनानैसो बे आलौखौ गायनाय जायो जेब्ला आलुखौ गायगोन अब्ला बेखौहाय हा खोबनानै होगोन हा खोबनायनि उनावहाय ओ जि मा होनो जिबा दिन जि दिननि उनावहाय बे आलुखौआ लासैै खिलिबोयो जेब्ला खिलिबोगोन अब्ला बेखौहहाय हाग्रायाबो लोगो लोगोन हाग्राखौ खदालजों सप्तासेफोर दोननानैहाय स्नि सानसो दोननानै बेनि उनाव जोङो बे आलुआ एसे जखांबोनायजों लोगोसे हा गुरि ज लोगोसे आलु जखांयो जखांबोनायनि सायावहाय उनाव जोङो बेखौहाय जिं जिंनिफ्राय हाखौ खदालजोंहाय बोखो बो जोंङो खोलांबाय थायो अब्ला बियो जेब्ला मास मोननै महराव फैबाय बायलांनायनि अबस्थायाव फैबाय बेदर एथायाव फैबाय अब्ला ज बेखौहाय आलुआ राबाय जों मिथिनो मोनो आरो बुजि मोनो थिग बेबायदिनो जोंङो आलुखौ हाय